औ हेल'।
औ, हेल'! खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथां, नोंथाङा फ्रिमोन नामा एसे।
औ, आं फ्रियानो नोंथां।
अ, ओमफ्राय जाखांबायमोन नामा?
जानायाथ' जाथ'वाखै नोंथां दासो संगासिनो दं जोंना। आ ओ मोनथ'वाखैमोन।
उम नोंथाङा होमबा संगासिनोसो होमबा?
औ नोंथाङा जाखांबाय आरो?
औ जाखांबायमोन, नै जाखांनानै लामायाव ओंखारबोदोंमोन एसे। ओइ माबासो नोंथां मैखुन बाजि ओमफ्राय औवा मेवाइजों दालि।
ओ ओ।
औ औ। आं माने नोंथाङा फ्रिबा मोनसे खोथा लानानैसो माने आं आइडिया लानो बा सों- नो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो।
ए नोंथाङाबा दा मा सोंनो सानदों सोंजागोन दे।
अ नोंथाङा ओहोम फ्रिबालाय आं सोंनो सानबाय जेनेबा दाथ' जोंना मदार्न जुग नालाय गारि मथर रांनि। दा आं माने बिदिनो फरायनाया जोबथ'बाय माने आङो ओमफ्राय दसे समनि थाखाय दंथ'यो माने ओमफ्राय आं गारि मथरनि जुग नालाय ओमफ्राय आं बे गारि मथरनि सायाव लानानैनो मोनसे इनकाम मानोना आं इनकामनि बारै बिदिनो मावनो सानदोंमोन आरो खामानि मावनो होननानै। जेनेबा मारै मावोबा आं मोजां जागोन माने बेफोरबायदि मथरफोरनि जों लानानै माने। नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथाङा जेनेबा मा बिजनेस खुलिनो नागिरदों बाइकनि बिजनेस ना गारि मथर गिदिरनि?
अ आं माने अबेयाव साबसिन जागोन बेखौनो आं आन्दायगासिनो माने। आं बुजि ना मोनाखै। नोंथाङा एसे नोंथां ना मोनैनायनिबो एसे
औ औ हागोन नोंथां।
औ दे नोंथां।
खोनादों ना नोंथां।
खोनादों।
औ औ। आं माने ओ नोंथांनो फरमुलाखौ खिन्थालांसै आरो जेनेबा ना नोंथां। औ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बाइकआवबो इनकाम दं गारियावबो इनकाम दं। दाथ' जोङो बहुत नुसै गारि मथर बाइक बिराद सलिसै। अभार जाबाय जेरै बे मानसिना बेमार जायो, गारि मथरफ्राबो बिदिनो बेमार बहुद जायो।
औ नंगौ।
औ जेरै जेनेबा ओ डक्टर जाबा मानसि पेसेन्ट नायबा बुहुथ इनकाम मोनो,
औ नंगौ।
औ गारि मथर बिदिनो नो गेरेज खुलिबा नोंथाङा जेनेबा गारि गिदिरखौ खुलिबा साबसिन जागोन बाय दि मोनदों जों। जेनेबा जोंथ' दा औ साखा खबब्रैनि औ। बाइक बाइकनिख्रै साखा खब्रैयाव बांसिन इनकामसिन दंसिनो। जेनेबा आं नुनाय बायदियाव आरो ना। औ जों मोनसे जों गारि फाहामनो हाबा जोङो इदिनो थिनि हाजार पास हाजार जोङो गारि गंसेयाव मोनो जेनेबा
औ नोंगौ।
जों जेनेबा सानसेयाव जोङो दसथा गारि ओ पन्द्रथा गारि हाबानो जों सानसेयाव बुहुत इनकाम मोनो आरो जेनेबा ना। जों गा ओ जों गारि गं सेयाव जों जेनेबा थिनि हाजार पास हाजार मोनबा जों सानसेयावनो बिस हाजार त्रिस हाजार इदि खामायहैनो हायो जेनेबा जों।
ओं नंगौ।
औ।
दा नोंथां मोनसे खोथाबाव आरो ना।
औ औ।
दा जेनेबा बे साखा खब्रैनिखौथ' आं खेवनो हागोन। हानाया नाथाय खोथाया जाहैबाय मानोना आं जोंना एखेबारे भिथोरिया गामा गामि आरो ना ओमफ्राय आं बेयाव खेवब्ला जागोन ना जाया सानो मानो होनबा जोंनियाव गारिनि संखिया बिराद खम जोंनि गामि याव ओमफ्राय टाउनखोजि थाङोब्ला आंना माने खरसाथ' गैया हारसिं आं मावनो हानाय नङा माने। दा आं मा खालामनो?
औ माने जेनेबा होनबाय नों ओ गामि एरिया जेनेबा गा औ गारि मथरबो खम जेनेबा। औ बुंलाय नोंथां।
ओ माने बिदि आरो गारिनिबा माने खस्थ' जाहैगोन आरो माने गामियरियाव ओमफ्राय बाइकफोरनि बाइक स्कुटिफोरनि संखियालाय दङ' आरो नाथाय दा नोंथां बुंनाय बायदिबाथ' इनकामा खमबाथ' आं सोलिनो हायाबो जानांगौ, होमबा आं मा खालामनो सा
अ अ नोंथांखि जेनेबा गामि एरिया ओ साखा खब्रैया बहुत खमबालाय नोंथांनिखै जों ओ बाइकफोराथ' बुहुत जानो हा गामि एरियाबाबो औ जेनेबा ओ नोंथांनि बायदिबा गामि एरिया जेनेबा मा होनो बाइकनि गेरेज खुलिबाबो गामिफोराव गेरेजथ' गैया जाग'। खाथि खालायाव औ औ। नोंथां नोंथांनि साननाय बायदिबा जेनेबा बाइकखौनो खुलि ओ गामि एरिया बा थाउना गोजान जायोबा थांनो उसुबिदा बा नोंथाङा गा गामियाव जेनेबा बाइकनि गेरेज खुलिबा इनकाम दं, बेयावबो बहुत इनकाम दं। जों सानसेयाव जोङो बाइक गंसे मावनो मोनबाबो जों सानसे ओ दुइ हाजारखौ जोङो मोनखायो जों बाइक गंसेयाव। होमबा सानसेयाव नोंनो नोंथांनाव गारि ओ बाइक जेने बाइकआ गंनै गंथाम फाहामनो हाबानो हाजिरा मावनायनि डाबल इनकामसो जों मोननो थाङो आरो जों बाइकनि ओ गेरेज खुलिबाबो। औ। नोंथाङा जेनेबा जोङो मा आंनि बुंनाय मथेबा जेनेबा नोंथाङा बाइकनि गेसखौ खुलिना हो। खाथि खालायाव जेनेबा गेरेज गैयाबा। औ।
बे हायो नोंथां दा सेन्टार दं खाथियाव। आं इखौनो खेवनोबो सान्दों। जेनेबा मानो होनबा जोंनियावहाय गामियावहाय जोंना दाबो फाक्का लामाबो नङा नालाय लामाफ्राबो गोबां गाज्रि माने ओमफ्राय बाइकफ्राबो थाब फुयैनो गाज्रि जानो हमो माने।
औ औ।
उम दा जेनेबा आं बे बुस्थुआव आं गेरेज खेवब्ला आं मा सिस्टेमे खेवबा मोजां जागोन माने एसे जेनेबा दाथ' आं हारसिं मावनायसो नालाय? आंबो जेनेबा मावजोबनो हानाय नोङा। ओइ फारसेखै आं खालामोब्ला बैखौ आं हालांगोन सिस्टेम जाया। माने दा आङो आं जेनेबा से खालामनाय बा इन्जिननि बा मा होनोमोनलाय? थायार बानायनज थायारनि सलुसनफोरनिदिल' बानायो ना? आङो गुतै आ फुत सारभिस बिजिनिखौ खालामबा मोजां जागोन सानदों
अ नो नोंथाङाव दा बुहुत गामि एरिया जेनेबा हा गो दानानानै हमदो आरो ना नोंथां? बेखौहाय
औ
हागोदान बायदियानो हमदों नोंथांना खोनादों नोंथां? औ नोंथाङा जेनेबा औ औ जेनेबा आंनि साननाय मथाव जों गामि एरिया हादान नों फिसानिफाय खालामबासो जोङो जौगालाङो। जोङो दाइरेक्ट जोङो गिदिर सानोबा गिदिर सानोबा जों मालाबाबो जाफुंनो हाया। जों फिसानि फायसो गिदिर खालामलांनांगौ बिजनेसखौ। नोंथाङा जेनेबा खुलियोबा जेनेबा सा सो जगालि लादो। सानसेयाव जौगालिनो जेनेब बा आजिखालिथ' ते थिनस' सारिस' होबानो जायो जुगालियाव सानसेयाव।
उम
नोंथाङाथ' जेनेबा हारसिं हास्लाबनाय नङा। गामियारि मोनसे ओ नोंथांनाथ' दा गेरेज खुलि ओ गोजानाव मानसिफ्रा थां नाय नङा गामियावनो जेनेबा गेरेज खुलिदों। खाथि खालायावनो गोजानाव थांस्लाय स्लाय जों खाथियावनो बनायगोन होननानै नोंथांनावबो बुहुत जेनेबा हाबगोन आरो ना जेनेबा गारि बनायनाय मानायफोरखौ बुहुथ लाबोगोन बाइकफोरखौहाय जेनेबा सा सानैबानो जायो नोंथां ओ सानै साथ थाम जेनेबा फिसानिफायसो गिदिर जालांगोन नालाय जिथिया नोंथांना बिजनेजाव नहय देरलांगोन होनबा नोंथाङा उनावहाय नों गिदिरबो खुलिलांनो हागोन आरो।
औ होमबाथ' नों थाङा आंनो दहाय आइडिया होदोंमोन नालाय। जेनेबा आंना साखा खब्ब्रैनि आं गारिफोरनि जेनेबा गेरेज खेवबा गोबां आंहा ओ माने इंक खामा बांसिन बारायगोन होनना बुंदों नालाय दा ओमफ्राय आरो आंना ओरै उसुबिदाबो थाखा फैसानिबो ओमफ्राय दा गामियाव आना कन्डिसिना बाइक नि बानायोबा आहा माने मा होनोमोनलाय बिजनेसआबो सोलिगोन। बाइकनि गेरेजनिया दा होमबा आं नोंथां बिदि खालामनो सानदों आरो ना। नोंथाङा एसे फोरमायबानो जाबाय जागोन ना जाया जेनेबा आङो
औ
जोंनिनो सेन्थाराव बेफोरखौ आं मावगोरनोसै गा बाइकनिखौनो गेरेज मावनोसै लास सैयैनो आं फेदेरनानै जेनेबा मोनसे आंहा थाखा दिबजि थाखाफोरा देपजिट थायोब्ला आं लासैयैनो थाउन सोहोरावबो मोनसे गारिनिनो आरो मोनसे गेरेज खेवबावनो मानसि सोनानै दोनगोन दा आं बेयावहाय मोननै खौबो नायनो थाखाय मेखाप लायनो हागोन ना हाया उनाव खस स्थ' जागोन नामा फ्रेसार फैगोन नामा बेफोरबो सानलाय लाङो।
ओ नोंथांनि साननाय बायदियानथ' बोरैबा जायोबो जायाबो नोंथाङा जे जेनेबा नोङो बिज ओ बिजनेस आ फिसानिबा सो गिदिर जालाङो नालाय जि थिया होमबा बिजनेस आबो लासै देरलांबा फैसाफोराबो अभार जालांगोन। होमबा नोंथाङा जेनेबा सासे नायग्रा मेनेजार हिसाबै दोननोबो हायो खालामहोनोबो हायो आंनि साननायबादियाव इदिनो आरो नों दा नोंथाङाबा मा सानो आंनि होननायखौ
बेखौनो खालामनो सानदों जुदि जेनेबा आंनि बिजनेसा मोजाङैनो थाङोब्ला आंनि मावनाया मानो होनबा आं मावगोन मोजांखौनो मावगोन मानो होनबा बा दानि जुगावहाय खाथि मथरनि जुग बेवहाय नों मोजां बानायनानै होनांगौ जायो सानफ्रामबो थांलाय फैलायनि दा जों मोजाङै बानायनानै होआब्लाबो जोंहा नोंनि आंनि थाखायनो नोंबो आंनि लोगो बैबो आंनि लोगो। गोबां उसुबिदा जाहैगोन ओहोम जाहा। सोमोन्दोफ्रा गाज्रि जायैगोन जुदि मोजां बानायनानै होआब्लाबो। दा देरगोन बायदि। इदि मोनदों आं मानो होनबा आंबो एसे एनैखौ आं मोनथिखायो आंनि मावनांगौखौबो। गारिफोरनिखौहाय आंबो सोलोंनानै फैनाय मानसि।
औ औ औ
दरखौ खेवनो थाखायल' एसे आइडिया नांगौ जादोंमोन।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
उम ओ नोंथाजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ औ।
औ मानो होनबा नोंथाङा फोरमायाबा आं आन्दायगोनबो जानो हागौमोन मानो होनबा बा आन्दायनानै दंखायोबोमोन दा एसेबाबो माने गावनि थांखिखौ नुहुरबाय आं माने मा खालामनो होननानै गोजोननाय थादों
औ औ
जागोन नोंथां औ
औ दे होमबालाय
औ